औ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ फ्रिआवनो दङ नोंथाङाबो आंनि माथोखौ खोनादों ना?
औ खोनादों
ओ
मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसो नोंथांजों नोंथांनियाव फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन
औ ओ जोंना इदिया जाहैबाय बोथोर ओ दाथ' गोज ओ दाथ' दैज्लां बोथोर नंङा होमबा
नोंगौ
अ ओ बोथोर बोथोर लाना बोथोर जेनेबा बोथोरा सेन्स जायो नङा होमबा दाथ' नै दैज्लां बोथोर नालाय सम सम अखाबो हायो सम सम सान्दुंबो दुंङो दसेनो ओ दसेनो अखा दसेनो सान्दुं बेबायदि जायो आरोना ओमफाय गोजां बोथोरावथ' आरो बेबायदिनो गोजां बोथोर फैब्लालाय फैब्ला बिदिनो गोजां लायबाय बिदिनो जोंना बोथोरा रावथेसिन जायो आरो बेनि सायाव नोंथांङा माबा मोनसे बुंनो सानो नामा?
अ अ बोथोरनि सायाव ना बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखाबाय जाहैबाय मिथिखानाय नेमखान्थि बे जाबाय मोनसे सोलिनाय सोलिबाय थानाय मोनसे ओ सान आरो हर लोब्बा थानाय मोनसे बोथोर नङा होमबा जेरै जोङो मोननो हायोदि जेरै ओ दैज्लां बोथोराव जोङो मा गोबां अखा हायो आरो बेजों लोगोसे समाव सान्दुंबो दंङो बुंनो हाया आरोना माब्ला मा अखा माला अखा माला सान्दुं नुगोन। नाथाय गोजां बोथोर एबा मेसें बोथोराव जोंङो बेफोर खौ बुंनो हायादि अखाया हाथारगोन बे नङादि बेयाव होनबा गोजांनाय आरो गोरान बे समा फैयो आरोना।
ओ आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफोराव जों नायोब्ला गोजांबाथाय गोजांबा थायो अखाबो हाया माबो हाया जेरै ओ एन्टारटिका आरिफोर दङ बेजों लोगोसे ओरै सिक्किम दङ', लादाख दङ'। बेजों लोगोसे ला-लादाकफ्रावबो अखा हायो सम सम। नाथाय ओरै नायोब्ला सिक्किम दङ' आरो बेजों लोगोसे ओ ओरैहाय थाव-थावां दङ' आरोना, जायगा जायगा बे फ्राव ओ अखा हाया जेरै सुं सानदुं दुङा समावहाय बिदिनो गोजांबाय थायो बेफोरबायदि आरोना, जायगा जायगा बोथोर लानानै बोथोर बेफोरबायदि आरोना आरो बबेबा बबेबा जायगायाव ओ सय मास सान सय मास हर इफोरबादि जानायखौ जों मिथिनो मोनोदि ओ बेफोर जाहैबाय दा मोनसे नै मिथिंगानि नेरसोन आरोना। ओ बेजों लोगोसे जोङो बुंनो हायो जेरै दायो जोङो बोथोर लानानै जों बोथोरावहाय नैबे ओ दैज्लां बोथोराव गोबां माने नांगौथिफोर फैयो जेरै ओ बुंना लानो हायोदि जोङो फिथाइ सामथाइ बि फिथाइ सामथायाइबो मोननै फि बोथोराव जों फिथाइ थाइनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। जेरै मेसें बोथोराव फिथाइ थायनायखौ नुनो मोनो आरो दैज्लां बोथोराव जों फिथाइ थानायखौ नुनो मोनो आरोना। ओ बेजों लोगोसे आरोबाव जोङो बुंनो हाबावोदि जोङो मेसें आरो दैज्लां बे मोननैयाव माने आबाद मावनो हानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नङा होनबा नोंथां? जेरै ओ दैज्लां बोथोरावहाय बेफोरनो ओ माइ, फाथो बेफोरबायदि आबाद मावनाय खौ जों नुनो मोनो आरो गुबुन फारसेथि जोङो मेसें बोथोराव नायोब्ला जोङो जेरैहाय ओ दालि मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे बेसर, सबाय बेफोरबायदि जोङो मैगं थाइगं गायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आरो थिग बेफोरबायदिनो ओ जोङो मेसें बोथोराव आरो गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनबावोदि जोङो बेसरखौनो लोगोसे जोंङो आरोबाव ओ बिदिनो खफि, बान्दा खफि लाइ आरो बेजों लोगोसे मुला आरोबाव जोङो दुनिया बायदि रोखोमनि आलुफोर गायनानै जोङो मा बेफोरखौबो मेसें बोथोराव मोननो हायो आरो ना। बेफोरबायदिनो बे मोनसे बोथोरनि होनाय आरो बेयो मोनसे मानसिया मावनानै लानाय बोथोर लानानै बोथोर मावनानै लानाय मोनसे बोथोरनि होनाय मोनसे आबाद होननानै जों बुंनो हायो आरोना। आरो जों बुंनो हाबा वोदि जोङो मेसें बोथोराव जों गोबां रोखोमनि फिथाइफोर मोननो हायो। जेरै जलफि फिथाइ मोननो हायो, बैग्रि फिथाइ मोननो हायो, खमला फिथ थाइ मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो बेफोरबायदिनो ओ जाग्रा बेसादफोर बायदि बायदि रोखोमनि जुमब्रा, मेथामुरि बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइखौ जों मोननो हायो आरोना। बे जाहैबाय मोनसे बोथोरनि होनाय होननानै जों बुंनो हायो। नाथाय बेफोरो ओ जेरै बैग्रि फोरा दैज्लां बोथोराव फिथाइ थायनो हाया इयो न-नंगौना नोंथां?
औ औ नंगौ।
बेफोरबायदि माने बोथोरजों मिलायनायसो मोनसे ओ थायनाय मोनसे फिथा सामथाइ आरो इयो। ओरै मेसें बोथोरनिया दैज्लां बो-बोथोराव जों फिथाइ थायनायखौ जों नुनो मोना आरो दैज्लां बोथ बोथोरनिखौ जोङो ओरैहाय ओ मेसें बोथोराव थायनायखौ जों मोननो नुनो मोनो आरोना बेफोरबायदि जाबाय थानायखौ जों मोनसे बोथोरनि मोनसे होनाय आदार होननानै जोङो मिथिनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो आरोबाव जोङो दैज्लां बोथोराव जुदि जों आबाद मावोब्ला दाथ' गोबां अखाबो हायो आरो सान्दुं दुङो आरोना नङा होमबा नोंथां
औ
बेजाय बोथोरनि आरोना जेरै बुंनो हायोदि जोङो ओ बेफोरबायदिनो दैज्लां बोथोराव जोङो गोबां रोखोमनि जेरै माइ बायदिसिना गायनो थाखाय जोंङो दै नांगौ जायो नङा होमबा बेनिखायनो बेखौहाय ओ दैज्लां बोथोराव गायनायजों लोगोसे जोङो गोबां दै नांगौ खायनो सिगां जोङो जाम्फै बायदिसिना ओ सिगां माबा खालामना लाखांनायनि उनाव ओ लाबोखांनायनि उनाव दैयाव ख' लाबोखांनायनि उनाव दुब्लियाव सोनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेफोरबायदि बिदिनो ओ आरोबाव बेफोरबायदिनो ट्रेक्टर आरो नांगोलफोरनि गेजेरजों बेखौ हालेवनानै खोथियाफोर फोनानै बे सम्पद फोननानै बेखौहाय गायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बिदिनो लोगोसे जोङो जेब्ला माया खौ जेब्ला गायस्लायफिनो अब्लाबे गायनाय समाव गोबां रोखोम दै सोनानै हालेवनायनि गेजेरजों जेब्ला गायो गामिनि मानसिफोरखौ लानानैहाय बेफोर बेबायदिनो बेखौय जेब्ला दान मोनब्रैहालागैनि उनाव मोनथामहालागैनि उनाव बेखौ जों हाहैनायखौ नुनो मोनो आरोना जेरै दा नै जुन जुलाइआव गायखां नायनि उनाव ओ बेफोरनो नभेम्बर डिसेम्बराव हाहैनायखौ नुनो मोनो आरोना। थिग बेफोरबादिनो मारा होखांनायनि उनाव जेब्ला बेखौ मोनो अब्ला बे फसलखौ सोरबा फानो सोरबा न'आव जानो लायो आरोना बेफोरबायदिनो आदार आजो खालामनायखौ नुनो मोनो बे जाहैबाय मोनसे बोथोरनि होनना जों होननानै मिथिनो मोनो आरो गुबुन फारसेथिं नायबावोबा बेफोरबायदिनो जोङो फाथो फाथोखौ जोङो एप्रिल मासाव जोङो फोनायखौ नुनो मोनो नङाहोमबा नोंथां जेरै मासाव फोयो अब्ला बेखौहाय आगोषफ्राव हाहै दानहैनायखौ नुनो मोनो आगोषट, सेप्तेम्बराव दानै दानै हायो बेफोरबायदिनो ओ बेखौहाय फुख्रि एबा दैगोनां जायगाखौ सोमना दोननायखौ नुनो मोनो आरोना जेब्ला बेखौ सोमखांङो अब्ला बिनिफ्राय जोंङो ओ बेफोरबायदिनो फाथोफोर सिनबाय जोंङो ओ पस्टारिबो बानायनो हायो आरोना ओ बेफोरबायदि बेखौ केजि हिसाब फाननाय बेखौ जों नुनो मोनो दि बेखौ गिसिआव फाननायखौ नुनो मोना बेखौहाय जों गोरानावहाय फानो आरोना फोराननानैहाय बेफोरबायदि फाननायनि उनावहाय जों दारिमिनाव सोयो अब्ला बेनिफ्राय बस्था दुरुं बायदि सिना खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोर जाबाय मोनसे बोथोरनि होननाय होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथाङा एसे बेफोरनि बागै ओ मेसें बोथोरनि बागै मेसें बोथोरनि बागै मा मा आबाद मावनो हायो बिनि बागै फंनैसो होननो हागोन नामा?
मेसें बोथोर होनबाथ' जोंना गिबि गिबियावनो मेसं बोथोरावहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो माइ आबाद जेनेबा माइ आबादाथ' दैज्लां बोथोराव मावो ओ बे मेसें बोथोरावहाय जेनेबा हाहैनाय जायो आरोना बे समाव जोंना माइआ रा राननाय जायो जेनेबा हाहैनाय जायो जाहैनाय बे समाव गासैबो गामिनि मानसिफ्रा जेनेबा गावबागाव न'खरनिखौ लोगो नां ओ लोगो नांलायनानै नंङाब्ला गावबा गाव न'खरनिखौ गावबा गाव हानानै न'आवहाय लाबोनाय जायो बिदिनो मोसौ- बेयाव गोबां आबाद मावो बेफोरबायदि आबादा- जों जेनेबा माइ आबाद दं जायो-
साथिअ
माइ हानायनि अनगायै मेरला दंङ नोंथांङा खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां-
ओ बिबदिनो बे समनिफ्राय देमसि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्रायो दालि दालि होनदों बिथांङा जेनेबा जोंनि जोंनि एरिया जोंनि ओनसोलावहाय ओ दालि आबादखौ मावनोल' मोना ओ थेवबो ओ बे लाइ लाफा बायदिसिना मैगंफोरखौ जोंङो बेफोरखो लानानै बोथोर मावनायखौ जेनेबा बेसें बोथोरावहाय मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेनैबा गोबां दङ' बेफोरबायदिनो मैगं थाइगंनि बेलायावहाय आलु आलुखौबो जोंङो आफ बाद मावो ओ खायसेया गावबा गाव न'खरनि थाखाय गावबागाव न'खरनि थाखाय मावो आरो खायसेया फालांगियारि नोजोरै जेनेबा मावनायखौनो जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो आलुफोरखौबो मावो ओमफ्रायो बेबायदि मेसें बोथोर मावनाय होनब्लाथ' मुला मुलाफोरखौबो आरो जोगोनार दङ जोगोनार फोरखौ जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आबाद दंङ जायखौ ओ बिन बिनफोरखौबो जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो गोबां ओ बोथोर लानानै बोथोर आबाद मावो आरो। बेबायदिनो आबादनि ओ बोथोरनि सायाव बुंनाय जायोब्ला जेनेबा बोथोरा जोंना मोनबेसे मोनबेसे थायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
ओ माबायदिखौ होनदोंमोनथाय नोंथाङा
ओ बोथोर बोथोरा मोनबेसे
अ बोथोराथ'ओ बेखौथ' आङो एसे बांद्राय गोसोआव गैला जेरै ओ
बोथोरा जोंना मोनब्रै ओ आ मोनब्रै मोनब्रै नुयो ओ जेनेबा गोजां बोथोर मेसें बोथोर दुफां बोथोर आरो उदां बोथोर आरो जेनेबा औ बेबायदिनो गोजां बोथोर होनबाथ' आरो जोंना बे बे समखौनो फोरमायो। जेब्ला अखा अखाया बांसिन दैज्लां बोथोर हायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ ओमफ्राय गोजां बोथोरनि गोजां बोथोरनि समावहाय अखाया हायोब्लाबो गोबाव जों खेबसे हायो आरो खिन्थु हायि हायाखौनो होनजायो आरो बे समाव जोंना बाराहाय जेनेबा सान्दुं बांद्राय ओंखारा आरो ना बे समाव बारा जोंना गोरान जायो आरो बेखौ जोङो मिथि ना मोनो अब्ला बोथोरनि सावरायनायखौ जोङो बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां हा।
जागोन दे नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां निसिम।